हेल' खोनादोंना नोंथां आंनि माथोखौ?
औ खोनादों दे नोंथां आङो दङो ओरैनो
अ अ अ
नोंथाङा मा खालामदो?
ओरैनो दं गरमथारोना बोथोरा ओं औ औ होमबा नों थां दिनै जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि संनायनि बागान रायजलायनोसै होमबा ना?
जागोन दे नोंथां
औ दे दे नोंथाङा जागायदो नामा
औ नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि संखो जाखो
आंथ' दिनै फुङाव ओ जिंखा जादों जिंखा जिंखा औ
माजों जानाय जिंखाखौ
जारैनो जारों फुङाव जानाय ना
औ उम
नोंथाङा मा ओंख्रि जानाय दिनै दाउ नि
दिनै जोंहा दालि दालि रुनायजों जादो आलु सेफ्लेनानै
अ एसे फोरमायदो नोंथां बोरै सङो बोरै जायो
दालिखौथ' दिनै जोंहा रुनासो जादों दै ओरैनो माबानानै सुंख्रि होनानै
अ अ अ उम
हु
ओरैनो नोंथाङा मा ओंख्रिखौ थबसे माने एकदम थाब जानाय बायदि मोनो सबसे थाब
सबसे थाब जानाया दालिखौनो मोनो आङो
अ अ अ
दालिखौनो मोनो आरो
आंनाबो बे दालिखौनो मोनो दे
औ दालिखौनो
ओरैनो मा बुस्थुखौ नोंथाङा सबसे मोजां मोनो ओंख्रिखौ जानो आरो बोरै सङो मा मा जों संबा बांसिन गोथाव जायो इखौ इसे फोरमायना होदो नोंथां
उम आलु वा आलुखौ मोजां मोनो आरो आङो आलुखौ आलु आरो बेदरजों संबा गोथाव जायो आरो
अ इसे फोरमायदों नोंथां बोरै संनाय जायो औ
आलु खौ एवफ्रामना लाग्रोबाय मोदजाङैनो आलुजों बयलारजों सामब्रां सामब्रां थाव हालदै मस्ला इदि होनानै मोदजाङैनो एवफ्रामना लाबाय लानानै दै होनानै गोदौनो होबानो जाबाय आरो सुंख्रि साखि नायनानै खांबानो जाबाय आरो
नोंथाङा गोथाव मोनो ना मोना
गोथाव मोनो आङो
उम उम उम
नोंथाङा
आंनाथ' अनलाजों दावानो
अनलाजों दाउ
औ औ औ
हुम मादि सङो फोरमायनो हागोन
औ एस ओं फोरमायनि माइरंखौ जोङो जेसे नांगौ एसे जखा मुथै जोङो सोमना लाग्रोयो दैयाव
उम
ओमफ्रायनिया गुरै जानायनि आरोना ओंखामा माइरङा गुरै जायो अब्लाना सोमबा
उम
ओमफ्राय बिनिफ्राय माइरङा ओ जेब्ला गुरै जायो जोङो बेखौ सुनानै एसे फोरानो थाखाय दोनो
उम
एसेगोरान जानायनि उनाव जो जोङो दानाथ' आरो उलाराव देनाय आरो दिंखिफोराव देनायाथ' बारा गैबां खाला लाजिनि दानि जुगाव दानाथ' ग्राइडार मिसिनावसो बांसिन नुनायखौ खोनासै आरो
औ
औ बेनिखायनो जों जि जि जां हाय ज देना लाबाय। ओमफ्राय माइरंखौ गुन्दै खालामना लाबाय आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ दै ग्लब ग्लबाव बे माइरं गुन्दैखौ होयो। गारनानै ओमफ्राय सागंखौ साबाय थानांगौ जायो।
हम
जाहाथेखि बै जि माइरंना बियो दैयाव नांनानै गथा दा जाथों नङाबा माने जोङो सागं सायाबा बियो गथा लाथा लाथा जायोना।
जायो औ
औ ओमफ्राय एनि उनाव जोङो एवफ्रामना लाखानांगौ आरो ना साइदआव ओरै'नो बेलेग सारायाव
औ
दरानो जा अमायानो जा जों जि होनो गोसो
औ।
जाउफ्रा जेब्ला जोंनो नांगै मुआ बेसाद जेरै मस्ला मस्लि बानलु हाइजें सब होजोबनानै जोङो ओं ख्रि आव होना हानांगौ आरो बेदराबो होखा हायो बिनि उनाव जेब्ला ग्लोब ग्लोब गोदौ अब्ला बे समावनो बेदरखौ जोङो बेयाव गायना होनाय जायो आरो। ओमफाय बिदिनो दसे हाबनानै दसे मोनहोनानै ओ बिदिनो ओ जाबाय आरो ना जाजानाय जाबाय गोथावनो नोंथाङालाय औ मा मा संनानै मोजां मोनबावो?
आङो गासिखौबो मोजां मोनो आङो संनानै
औ। एसे फोरमायनो नोंथां मा ओंख्रिफोरा थाब संजायो? आरो मा मा ओंख्रिखौ म मानसिफोरा मोजां मोनो
ओम आलुजों अमा मैथाजों अमा बेफोरखौ मोजां मोनो आरो।
ओम ओम दे मैथाजों अमाखौल एसे फोरमायदो नोंथां?
नारजिजों अमा।
ओं
औ नारजिखौ फार्स्टाव खारैजों मुरायना लाग्रोनांगौ। बेदरखौ साइदाव एवफ्रामना दोननांगौ बेनि उनाव नारजिया गोदौनानै माबाब्ला ओ बे बेदरायावफ्रामना दोननायखौ होनांगौ आरो।
औ औ औ। ओमफ्राय नोंथाङा संफेरबायना ओ नार्जिजों अमाखौ?
नारजिजों अमा संफेराखै आं।
अ अ अ ओरैनो नोंथाङा गोथावथार मोनो नामा?
गोथाव मोनो ओं।
उम
नोंथाङा?
आंबो गोथाव मोनो माखासे सुबुङानो गो खाजों जायाबो जानो हानाय ना थाय आं गोथाव मोनो ओम नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
जिरायना दङ गरमथारना।
अ दा मा ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथाङा
दाथ' जोंहा खेनसेल' जायो नालाय दालि रुनायजोंनो जागोन आरो
औ औ औ ओरैनो नोंथाङा गुबुन जाथिफोरनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ मोनथिगोन नामा गुबुन जाथिफोरा मा मा मा जायो मा मा मायो
उम बिदिथ' मिथिया आंङो
उम
नोंथांङा मिथिगौ
आंनि मोनथिनाय बायदिबाथ' भुटाननि मानसिफोरा बांसिन रुनानै जायो होननायखौ आं मि मिथिगौ आरो ओरै नागाफोराबो बांसिन रुनायनानै जायो।
औ
आरो बिसोरो थावखौनो होबांखाया आरो ना माने
ओ उम
ओैरैनो नोंथांनिखि दा बांसिन जों दैज्लाङाव जानाय ओंखाम ओंख्रिया मा बुस्थुखौ होनजायो
दैज्लाङाव जानाय
औ
माने अबबा अबेबा बोथाराव जोंङो माबा माबि मैगंखौ मोना ना जेनेबा दैज्लाङाव बांसिन मैगं मोनो ना जों मा मा मैगंजो बांसिन ओंखाम ओंख्रिखौ जानाय जायो।
आलु दालि बेफोरजोंनो जानाय जायो आरो लेस्रा, भिन्दि
उम उम
नोंथाङा मा खालामामबाय दङो।
दा आं ओरैनो जगनानै दंगासिनो फांखायाव
औ
नोंथांमोननिखै मानिबा आबादफोर जायो नामा मैगं थाइगंफोरनि
मैगं थाइगंनि इदि जेबो आबाद मावा आरो जोंनि गामियाव
औ औ उम नोंथाङा आरो ओ इदिनो मोननै मोनथामसो ओंख्रि खोन्थानानै बोरै सङो बोरै मायो एखौ एसे फोरमायना हो नोंथां
माबेखौ
माने जायखिजाया ओंख्रिखौ नों खोन्थादो ओमफा ओंख्रि खोनथा ओंख्रिनि नाम खोन्थादों उनाव ओंख्रिनि बोरै संङो खोन्थादो इसे
सबायाइ खारै सबायाइखोफार्स्टावनो दैजों रुना लाग्रोबाय लाग्रोनायनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव बेयो सबाया गुरै जाबोला
औ
खारै खारदैखौ होनानै गोदौनो होनांगौ आरो संख्रै फानलु देना हो नानै।
अ अ अ। आरो मोननैसो ओंख्रि खोनथाबावनो हागोन ना नोंथां?
माबे ओंख्रिखौ?
सबायजों अमा।
उम। सबायाइखो फार्स्टावनो गोदौना होना लाग्रोबाय, बेनि उनाव ओ सुंख्रै बानलु हालदै मस्ला होनानै होबाय होनानै ओ अमा अमा एवफ्रामनायखौ बेयाव गोदौनाय मेगङाव ओंख्रियाव होनांगौ आरो। होनानै एसे खोबहाब खोबहाबना दोननानै गोदौनो होनानै साखि नायना खांबानो जाबाय आरो।
आंबो होमबालाय ओ आलुजों अमा संनायखोनो एसे खोन्थानोसै, जों फास्ट थावनो आलुखौ जोंनि नांगौ बायदि हाना लाबाय, गिदिर हायो फिसा हायो।
उम।
बेनि उनाव थाव एवना लाबाय जोङो, ओमफ्राय ओ सरियो फार्स्टआव जोङो अमाखो एवना लाग्रो जायो, ओमफ्राय बिनि उनाव आलु होबाय ओमफ्राय दसे एवनानै एसे मस्ला थस्ला होनानै एसे कालारफोरा एसे सोलाय बिना बेनि उनाव जोङो दै होबाय ओमफ्राय बैनिफ्राय दस से गोबोवनो पास मिनिटसो गोदौ होनोनानै मानानै दैया राननानै जों अब्ला जाजायो आरोना गोथावैनो। उम। नोंथाङा औवा मेवाइ मोनथिगौ दा?
औवा मेवाइ औ मिथिगौ।
अ नोंथाङा औवा मेवाय जानो मोजां मोनो ना?
औ जानो मोजां मोनो।
ओरैनो माबायदि बानायना जायो औवा मेवाइखौ नोंसोर मा बुस्थुजों?
औवा मेवाइखोथ' अनलाजोंसो जानो मोनदों आं।
औ औ औ। ओम।
नोंथाङा?
आंबो अनलाजों जानो मोनदों आरो आस सारबो जायो। औ। औ औ औ होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय, आङो मोनथिनो मोनैनि खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिना जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ दे ओं गोजोन्थों।